हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों ना उम नोंथांनाव आङो मोननैसो सोंथि सोंनो होननानै कल हर हरनाय जादो
औ नोंथां औ नोंथां सोंनो हागोन दे।
आं नोंनाव सोंना लानाय सोंथिफोरानो जादों दावबायनायनि सायाव सोंगोन आं नोंनियाव। उम नोंथाङा ओरैनो बेसेसो गोजान अबेयाव दावबायफेरखो बयनिसाय गोजान?
औ आङो बयनिसाय गोजान होनबा माबायाव शिलंआव थांबाय आङो।
उम
ओ जोंहा ओ जेब्ला सु स्कुलनि ओ स्कुलनि माबा जादोंमोन ना होनो इयो स्कुलनि बिदिनो दावबायनो लांनाय जादोंमोन
उम
बेयाव थांनाय जादों आरो। जमानो जोङो ओ जों जोंनि ओ फरायसाफोर फरायसर फरायसा फरायसु सुलि सार बिथांमोनजों जमा। थांनाय जादों आरो गोजां बोथ थोरनि। दोंङो बेयाव। सिलंआवनो आरो गोजांसिना।
से समावनो। नोंथाङा सिलं थांनाय टाइमाव। बेसेबां। इयार्समोन आरो बेसेबां बैसोन बेसेबां क्लासमोन।
अ आङो सिलं थांनाय समाव।
ओम।
आंना थाखोआ ओ जि थाखोमोन।
ओम।
ओ ओमफ्राय बैसो होनना बुंङो बैसो आंना। ओ जिबासो जिबासो बोसोर बैसोनिमोन आरो आं बे टाइमाव।
ओम।
आरो नोंथाङाबो नोंथांखौबो आङो मोनसे गुबुन मोनसे कुजसन सोंगोन। नोंथाङाबो बे बेसेस से गोजानाव बेरायफेरखो ओमफ्राय आरो। नोंथाङा बे बेरायनाय स समाव बेसेबां बोसोरमोन आरो?
उम।
बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन। आं मोनसे गोजान। थांदों होननायाथ कक्राझार कक्राझारावनो थांनाय जादों।
औ। ओमफ्राय नोंथाङा बे कक्राझार थांनाय स समाव बेसेबां बोसोर बैसोनिमोन?
आङो कक्राझार थनाय टाइमावथ जिस्नियानो जिस्नि बोसोर।
अ। अ नोंथाङा। ओ गो। ओ बबेयाव दावबायनो गोसो जानानै दङ ओ।
आङो उम उम आंथ दा समाव लादाखाव थांनो गोसो जादों माने गोबां मानसिफोरखौ नुबाय आङो बिदिनो भिडिअसफोराव लादाखाव थांनाय। जमानो लोगोफोरजों बाइकजों थांनाय माने लादाख नि भिउखौ मार मोजां नुयो आरो। बिनि बारहावाफोराबो मोजां।
औ। ओ नोंथाङा
उम।
ओ ओ गरम बोथोराव दावबायनो थाङोबा मा गानो आरो गोजां बोथोराव दावबायनो थाङोबा मा गानना थाङो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
आं गरम बोथोराव दावबायनो थांबाथ बिदिनो सार्टजों बिगि बिगि लंपेन्ट गाननाय जायो। बेनिफ्राय गोजां बोथोरावथ गोजसै जाङो नालाय बेगि लंपेन्ट गानगोन बिनि ओमफ्राय आथिङाव मुजा गानगोन। बेनिफाय जुथा गानगोन बिनिफाय जेकेट गाननाय जागोन। गोजाङो नालाय बेनिफाय टफि गानो बेनिफाय गोदोनायाव माफ्ला लागोन। बेनिफाय आखाइफोरावबो मुजा गानगोन। गोजांनायखौ लाखिनो थाखाय माने मोखांखौबो फुल खोबजोबगोन आरो।
औ। ओमफ्रा उम ओ गुबुन मोनसे सोंथि नोंथां।
उम।
ओ नोंथाङा ओ ओ ओरैनो ओ गोजान गोजान जोंनि ओ
उम।
ओ जोंनि स्टेट एबा ओ जोंनि रायजो आसाम बारलांनानै बहा बहा थांफेरखो ओरैनो? बुंना होनो नोंथां।
जोंनि आसाम बारखांनाथ आं जेरावबो थांनाय जायाखै। आं माने गोजान दावा दावबायफेराखै बिदि गोजानाव।
अ औ औ ओ नोंथाङा
उम।
ओ जोंनि बि टि आर बा बि टि सि आव बबे बबे ओ द्रिस थिखङाव थांफेरगो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
ओम बुंनो हागोन।
औ
आं क'क्राझाराव थांबाय
औ
बिनिफ्राय ओम उदालगुरि
औ
बिनिफ्राय सनितपुराव थांबाय
औ
बेखिनियानो
औ गुबुन मोनसे सोंथि नोंथां नोंथाङा ओ बाजार एबा हाथायाव नोंथाङा फैयो नामा?
थाङो थाङो आं गोबां मुवा बेसाद बायना लाबो थांनानै
औ नोंथाङा ओ औ नोंथाङा बाजाराव फैयोब्ला ओ माजों फैयो बे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
बाजाराव थाङोबाथ' आं दा बाइकजों थांनाय जायो। सिगां साइकेलजों थाङोमोन दा बाइकजों थाङो
ओ नोंथाङा ओ स्कुल एबा ओ फरायसालियाव ओ मा जों थाङो आरो खैथा टाइमाव थांनानै ओ खैथा बाजियाव मोनफैफिनो बेखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां?
उम आं सिगांथारावथ' थाबायनानै थांबाय बिदिनो से थाखोआव थाबायनानै थांदो से थाखानिफ्राय बा थाखोसिम थाबाय थांदो बेनि फाय द' थाख खोनिफाय जि थाखोसिम सायखेलजों थां दो बिनिफाय जिसेनिफ्राय जिनैसिम बाइकजों हांनाय जादो दो बेयावबो सम सम साइकेलदो थाङोमोन बाइक मोनाबा बेनिफ्राय दाबो बाइकजों थाङो
औ औ औ नों थाङाबो आरो गुबुन मोनसे सोंथि सोंनो हागोन आंखौ
अ नोंथांखो आं सोंनो नागिरदों दि नोंथाङा नोंथाङा बिदिनो नोंसोरनि खाथि जायगा बबे जायगायाव बयनिसाय बांसिन थाङो।
ओ जोंहा बुङोब्ला जोंहा हाथाय एबा मोनसे बाजार दङ। पलासि बाजार होननाय। अ' बे बाजाराव आङो खमैबाबो ओ खपथायाव ओ बा सानबा बा सानब्रै बिदि थांनाय जायो आरो ओ बेलासि टाइमाव जोंहा बेलासि टाइमाव बेयाव ओ जोंहा ओ सा पुलरि मिथाइ माखासे मिथाइ मोन नाय जायो बे मिथाइखौ आङो
उम
बेलासि टाइमाव जोङो जेब्ला स्कुलफोरनिफ्राय गयो अब्ला जोङो स्कुलफोरनिफ्राय फैनानै ओंखा खाम जाखांनानै आरामस जे मोना मोना टाइमाव जोङो आ सगाव स इ जों दा पलासि बाजार सक बेयाव अ' साइकेल बा गारि लानानै जोङो ज-जानो थाङो आरो।
उम
उम खोनथा औ नोंथां।
नोंथांनि खाथियाव थानाय खाथिफोराव जेनेबा दि पिकनिक सपटफोर जों नामा नोंथाङा बेफोराव थांङो नामा?
ओ पिकनिक स्पट होनना बुङोबा जोंहा ओ दङ औ दङ जोंहा जोंनि खाथ खाथियाव दङ‌ ओ सुकि पिकनिक स्पट दारागाव पिकनिक स्पट।
उम
अ बेयाव उम थाङो आङो बेयाव आङो ख-खमैबाबो दानसेयाव खनसेबा खननै थांनाय जायो। ओमफ्राय गोजान गोजान ओ हान्था मेला जेनेबा गोजाननि थाखाय
उम
ओ गारि थांनाय जायो आरो साइकेलजों थांनाय जाया आरो गारि दे जोङो लामाखौ गोथौ खौसो नायो नालाय
उम
गारि थांना फैनाय जायो आरो ओमफ्राय बेयाव माखासे जोङो ओ जाग्रा लांफायो।
उम
माखासे ओ गोबावदो थांङो नालाय माखासे बेयाव जाग्रा लांफाबाय। ओमफाय जानानै फैफिनबाय मोनाबिलि मोनाबिलियाव फैफिनबाय आरो आ गुबुन मोनसे सोंथि नोंथां ओ नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव एबा खाथि खालायाव
उम
ओ जे पार्कफोर दङ नामा ओमफ्राय बे पार्कआव मानसि जागोना जाया आरो बे पार्नि ओ फिसा बेसेबां बेखौ फोरमायनो हागोन नामा ससे नोंथांङा
सिगांदोंमोन दा गैला सुबन काटा होननायाव पार्क मोनसे दंमोन दा बेयाव गैला आरो खाथि होनाबा थ जोंनि खाथियाव एसे खाथियाव मुसुलफुराव दों मावाजि पार्क होननाय बेयाव एन्ट्रि खालामोबा सेजौ रां लानाय जायो
औ
आङो एक्जेक्ट प्रपार लिहोननो हाया सेजौ नंगोनना नङा आं मोजां मिथिया आं थांफेराखै नालाय उम मोजां खोनानायसो बेनिखायनो आं एक्जेक्ट होनो
औ
बेयाव मानसिबो थाङो गोबाङानो थाङो फट रिल्स लायो
अ
उम बेखिनियानो
ओं औ औ ओ नोंथाङा
उम
दाब दा ओ बे समाव बहाबाफोर बेरायनो थांनो लुुबैनानै दङ नामा नोंथां?
दोङो
बहा बेरायनो थांनोलुबैया
आं बे समावथ कासमिर थांनो लुगैदों कासमिरनि गोबां इउटुबफोराव गोबां रिल्स नुदों आङो इन्स्टाफोराव बरफोरनि बेखौ नाय नायहैनो लुबैयो आरो
नोंथाङा कासमिरनि बबे मोनसे नुथाय बा भिउ बेखौ नुनानै थांनो लुबैदों बेखौ ससे बुंनाय
कासमिरनि आं जेबोथ नाम मिथिया बिदि रिल्स आव नुदों नुनानै बेखौ नुनानै थांलुगैदों आरोखि
औ बेयाव माखासे बरफोरखौ नोंथाङा नुदोना नुआखै
नुदों गोबां बरफ ओ जेरै दैआनो बरफ जानाय पायेपनि पायेपनि दैया बरफ जाना थानाय बिदिनो गस्लाफोराननाया बरफ जाना थानाय
औ-औ ओ जोंनि ओ जोंनि बे आपेल ना बे आपेल ओ फिथाइया बबेनिफ्राय फैयो बेखौ नोंथां फोरमायनो हागोन नामा
ओम आं खोनानो मोननायाथ' काश्मिरनिफ्राय फैनाय खोनादों कश्मिरनि आपेल फिथाया सोबोर गोदैनो
औ औ ओ जों औ जोंहा ओ जेनेबा जोंना बि थि आरोना बि आर बि टि सि बेयाव
उम
ओ उम कक्राझारखौ सिनायनो नोंथां
सिनायो
बेे कक्राझार थांनाय लामायाव ओ थांनायाव बेसेबांसो सम लायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
बिदिनो जोङो बाइकजों थांबाथ' थाम-थाम बा ब्रै घन्टाफोराव मोनहैयो नायो बिदिनो गारिजोंबो मेनो बासजों थाङोबा एसे गोबाव लाय बेनि साया बांसिन लायो बासजों थांबा
औ ओम औ ओ नोंथांङा ओ बाइकजों थाङोबा बेसेबांसो थाव जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
बाइकजोंथ' आङो बिदि थांफेराखै बिदिनो जानांगौ द माइलेज लाना माइलेज बाइकनि
अ
जेनेबा आङो हेभि बाइकखौनो बुंनोसै हेभि बाइकजों थाङोबा जोंना द' द' बा स्नि बेफोरदिया जानांगौ नै लिथारफोरा
औ औ ओमफ्राय जोंहा ओ बासफोरजों हान्थिहैयोबा बेसेबांसो रा-रां लायो? थांलाय फैलाय हमनानै
बिदिनो आङो बासजों ज' थांफेराखै आङो आंनि गोसोजों सानना बुंनोस सै बि इखिनि जानो हानाय सेजौ बाजि एबा द'जि बेफोरदि लानो हानाय थांनायाव खनसे थांनायाव फैफिननायदो थांनायदो फैनायदों थामजौसे जानो हानाय।
औ औ नोंथांङा ओ मायाव मोनसे लमपेन गस्ला बाय योबा नोंथांङा अनलाइनाव अनलाइनाव बिहरो ना ओ नोंथांङानो थांनानै बायनानै लानानै फैयो।
आं गस्ला लंपेन्टखौथ' बिदि अनलाइनाव बारा बायनाय जाया अनलाइनाव बायबा माने ए दांनानै बायनाय बायदि जायाना बिनिखायनो आंङो हाथायफोराव थांनानै बायनानै लाना फैनोसै।
औ ओ नोंथांनिफ्राय ओ गोबां बाथ्रा मिथिनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नोंथां ओ गोजोन्थोंसै।
गोजोनथों।